औ खोनादोंमोन नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ बावग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिबो गोजोन मोनाबिलिनि मोजां हामलायबाय नोंथां
औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सा एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ अब्ला ओ जोंनि जि बर' हारिनि जि दोरोङा जि जानायलायबाय एबा ओंख्रि बायदिनि बागै ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा नोंथां औ औ
औ माने नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै माने फोरमायनो एसे फोरमाय आं नोंथांखौ गिबियावनो साबायखर बावबाय लोगोसेनो जों बर बर' हारिनि औ बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जों दोरोङारि ना नोंथां
औ नंगौ
गोखा गोखै बेनि उनाव जोंहा थागोन खारदै बिदि गोबां बायदि बायदि दोङो बेनि गेजेराव जों बुं थांबा दा खारदैफोरनि बेलायावनो जोङो अनला खारै नारजि हो नाफाम
औ औ औ
आरो गोबां हाग्रानि बायदिसिना खांना जानाय मैगंफोर दंबावो नोंथां
औ औ नंगौ थारै
बांसिन साबसिन स्पिसियेलि होनना बुङोब्ला जोङो नोंथां बुंनांगोन नारजि अमा आरोबाव सबायजों साम' बेफोराव अनला ओंख्रि दाउ बेफोरो जों बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे जाग्रा मुवा गोदोनिफ्रायनो जाग्रा मोनसे ओंख्रि आरो जाय ओंख्रिया माने गोदो गोदाय बर'फोरा जा समनिफ्रायनो बे बुहुमाव सोरजिजेन जादों बेनिफ्रायनो माने फैदो होनना जों हमना लानांसिगोन आरो बेखौ बै समनिफ्रायनो औ
खायो आरो ना नोंथां
गोदोनिफ्रायनो माबोरै फैखो माबोरै जानाय बेखौ जोङो मोजां मिथिया थेवबो दिनैनि समाव जों बेखौनो सानना लानांगोन जे जों बर'फोरा जन्म जानायनिफ्रायनो जोंजों जानाय लोंनाय थावनाय ओंख्रि गोखा गोखै खारदै बायदिसिनाफोर जों जों फैफादो ना जों हमना लानो आरो नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहा आरो जि आइ टेक मोनबावदो ना जि आइ टेक मोनबावदो जायखौ जों संरिखा होना लाखिदो जोंखौ जोंनि जानाय लोंनाय दोरोङारि आरो बे लोंनायफोरनि बेलायाव जों बुंनो थाङोबा दा जोंहा ओ मा होनगोन बेखौ ओ ए माइबोरानि जुमाय बिदै औ आरो मा होनगोन बेखौ गोरान
गोरा
अ जुमाय गोरान आरो मा होनगोन बेखौ जुमाय बिदै माइब्रानि बिदै बेफोरो जोंनि थाखाय माने एंगारनो हायि मोनफा मोनफा जों ट्राइबेल ना नोंथां ट्राइबेलफोरनि माने जों थागिबिफोरनि जों बर'फोरनि मोनसे बेबो गोदोनिफ्रायनो फैफानाय मोनसे लोंनाय आरो जायखौ जों दिनैनि समाव संरैखा होनानै जोंनि हारिया लाखिनो हादों माने जि आइ टेक गानै नोंथां जुग्राफिकेल इन्डिकेसन होननानै जों बेखौ माने दिनै सिनायथि होनादों जे बे बुस्थुखौ माने गुबुना जोंनिफ्रायेजेनन्ट लानो हाया नखल खालामनो हाया थिग बिब्दिनो आरो नोंथां आरो ब औ बे जानाय लोंनायनि बेलायावनो नोंथां नारजि अमाफोरखौ गोदोनि बोराय बुरैबा बे आजै आजौमोना जा रोखम बानायायना जाबो जों दिनैसिम जों जों बेफोरबायिनो जागासिनो दों नंगौना आरोबाव अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिनि बेलायावबो गोदोनि सुबुंफोरा जाबादि जोन जोंबो दा बिब्दिनो जागासिनो दोङ नाथाय एसे सोलायदोब जानानै आरो बनायनाय सिस्टेमफोरा नङा होमबा नोंथां गोदो माने थाव थावफोरखौ गोबां इउस खालामोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों न नथां आथिखालाव माने अनला ओंख्रिबाबो एसे एनै थाव सेरनायबा बेै ना बेदरफोरखौफोरखौ एवफ्रामना होनायाव जोङो अनला ओंख्रिफोराव बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो नाथाय गोदो बिदि नङामोननो माने एसे साराय गुदुं फोरावनो माने बेदरफोरखौ माने एवफ्रामला बोमोन नना खोनादों आरो
औ औ
औ बि बेबादिनो बानायोमोन आरो माने आरो बै साम' साम'जों सबाय बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो माने जों बर'फोरनि फेभराइट माने मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय ओंख्रि होननानै सानना लानाय जायोमोन आरोना नोंथां बेफोरबायदि आरो थिग बिबदिनो नारजि अमानि बेलायावथ' गोबां नाम दं जोंहा ना होनबा दा आसाम नाङैनोबा गोबाङानो मोनथिगौ नारजि अमा होनबा बुंबा आरो न'खर न'खर जों जाबोगासिनो द गोदोनिफ्रायनो दाबो जागासिनो दं आरो खालामबान्दां आरो गोखा गोखै ओइ गोखा गोखै जानाय आरो बे माबायाव जों जै जंगलफोरना जाहारफोरनिखौ जों नागिरनानै बायदिसिना मैगं खांनानै जों मुलि जाथिफोरखौ खांनानै माने गोदो आबै आबौआ दि थबायदि दाबो जोङो बिब्दिनो जायो आरो नोंथां ना नोंथां आरो बे लोंनाय लोंदानि बेलायावबो जुमाय गोरान आरो जुमाय गिसि जायखौ जों माइबारा बिदिै होनना बुङो माइब्रा बिदि जुमाय गोरान बेफोरखौ जोङो दिनैसिम माने गोदोनिफ्राय बानायनानै माने दासिम संरैखा होननानै बानायनानै जोङो बेखौ बाहायगासिनो दं आरो
औ औ नोंगौथायै नोंथां
जा रखम बाय नोंथ नोंथांमोननि जायगायावबो बाहायोना बानायनो बानाया माइब्रा बिदै बा जुमाय जौ गोरानफोरखौ बानायनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव औ औ जोंनि ओनसोल ओनाव बानायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव मा जाहैबाय माने माइब्रा बिदैया एसे खम बानायनाय जायो
औ थारैनो
न'खर न'खर एसे खम थायो आरो जोंनि ओनसोलाव माने बेखौ जों बैसागु आरो मा जायो बेखौ मागो समावसो जों बांसिन नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। खिन्थु गुबुनफोर गुबुनफोर ओनसोल बायदियाव जेरै क'क्राझार बायदि ओनसोलफ्राव जोङो जागा लाना जागा माने अरायमाहा माने बोसोर नाङै मोनबाय थायो होननानै जोङो बेखौ खोनानो मोन्दों आरो नाथाय जोंनि जायगायाव नांगौ समावल' बेखौ बानायना दोननानै जों लोंनाय जायो आरो खामानि मावनाय समाव आरो ब रंजानाय फोरबो जेराव मागो दमासि आरोबाव बैसागुफोराव लोंनानै ज' ज' माने एसे इन्टारेस्ट खालामनो थाखाय लोंनानै बाहायनाय जायो आरो थिग बिब्दिनो आरो औ बेबायदिनो माने जानाय-लोंनाया जोंनिया बेबायाददिनो जोंजों माने जों बर'फोरजों माने सोम गोदोनिफ्राय सोमोन्दो लाखिनानै दिनैसिम जों गोखा-गोैखै बायदि जानानै बेबादिनो माने थांना दं आरो जों गोख्रों गो- ख्रों देहा लानानै नोंथां। माने जों जा रख- खम जाबोदों नोंथां बे जोंनि थाखाय माने गासिबो जोंनि देहानि थाखाय गोनां नोंथां। जों खारदि जादो बे खारदियाबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावदो। गोदोनि आबै-आबौ आजै-आजौमोना जानानै दिन्थिदों जे खारदै जेब्ला जोंनि गेस जोंनाव जानाय गेस आरो जोंनाव उदै सि- ङाव थानाय बायदि मैलाफोरा साफा जायो होननानै बिथांमोना दिन्थिलांदो। नंगौना नोंथां? थिग बेनिखाय जों खारदैखौ जानो हमदों। आरो गोखा-गोखै गोखा-गोखैआ जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि मावो। नङा होमबा नोंथां? जोंनि बिजानु बायदिफोरखो बे बुथारो आरो जोंनि बिगुराव जानाय बेराम बायदिफोरखौ होबथायो बेफोरनि थाखाय जोंनो मोजां गोदोनि बोराय-बुरैफोरा होबोदों आरो बेखायनो जों दिनैसिम माने बेफोरबायदि हाग्रानि ओ मुलिफोर बायदिफोरखौ जों खांनानै माने ओंख्रि हिसाबै संनानै जोङो ओंखामजों जानानै दङ आरो नोंथां। बेखिनिखौनो आं नोंथांनो फोरमायबाय आरो नों- नोंथांखौबो आं खावलायो जे नोंथाङा आंजों बै बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायहरनो थाखाय आं खावलायबाय नोंथांखौ।
औ गोजोन्थों नोंथां। ओ गिबियावनो नोंथांसिम गोजोन्थों था- गोजोन्थों थाग्रोबाय मानो होनबा नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि जि धोरोमारि जानाय-लोंनाय बेफोरनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय। नङा होमबा नोंथां? औ बेनि थाखायायनो नोंथांसिम गोजोनथों थांग्रोबाय। औ अब्ला आङो फंसे बुंनो नाजानोसै आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ
दा दहय नोंथाङा जि बुंदोंमोन जि जोंहा जे जुमाय जुमाय गिसि। नंङा ओमबा नोंथां? बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव जे बुंदोंमोन जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जुमाय गिसि एबा माइब्रा बिदैखौ ओ बैसागु एबा मागो बायदि फोरबोआव बानायनाय जायो। नङा ओमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो बानायनाय जायो मानो होनबा जोंहा एबा जोंनि ओनसोलाव बिब्दि माइब्रा माइब्रा आबादाबो गोबां खम जाबाय नङा होमबा नों-
औ औ औ
बेनिखायनो जों बे माइब्रानि जि माइरं एबा माइब्रा आबादखौ जोङो जोथोनैसो मावनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो। नङा ओमबा नोंथां?
औ औ
बेनि जाहोनाव जोंहा बे माइब्राहा बिदैखौ जोङो बोसोर गोदान एबा मागो जेराव जोंहा आलासि दुमसि फैयो नङा होमबा नोंथां औ माने बिसोरखौ जोंहा ओ आलासिफोरखौ जोंङो गोजोनग्लाय होनो आरो बैसागो बोथोराव जि जोंहा रंजानाय एबा मोसानो फैयो। नङा ओमबा नोंथां?
औ औ औ
बिथांमोननो लोंहोनो बा बोसोर गोदाननि नामै मोनसे रंजाथाव ओ जामुं हिसाबै होनो थाखाय बानायनाय जायो नोंथां। औ आरो बिदिनो जेरै जोंहा नोंथाङा बुंलांबायजि जय जोंहा जि नाफाम
औ
नाफाम मैगंखौ जोंनि बर' हारिनि बेबो मोनसे
औ नागारनो हायै मोनसे गोनांथार
औ गोनांथार माने मुंदांखा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नङा होमबा औ मानो होनबा जोंहा नाफामखौ जोंनि बर' माहारिनि अन गा गुबुन रावबो माहारि फोरा बानायनो हाया नङा होमबा नोंथां औ बानायनो बेबायदिनो जोंहा ओ खोनानो मोनबावदों जे आंहा जे नाफामजों जौजों माने लोङोब्लाथाय माने जौनि जि बे माने ओ गोबां नाङो होन खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ
बे माने जोंनि बर'फोरनि जि आबै आजौमोननि जुगनि फ्राय सोलिनाय मोनसे खोथा आं खोन मोनदों आरो नोंथां जेब्ला जे जोंनि जि न'खराव जे सोरबा खामानि मावोब्ला
औ औ
बेयाव बे सानखालि माने ओ नाफाम ओंख्रि संनानै ओ जि जाय खामानि मावदों बेनो माने जुमाय गिसिजों होनानै ओ देहा औ थाजिम मोननो थाखाय होनाय जायो होननानै खोनादों आरो नोथां औ बेमानेमोन
मेन खोथाया बेनो नोंथां माने जौगोरान जौ गिसि सोलोंनाया माने माने जों माने ओरैनो थानाय समाव बाहायनाय नांङा आरो माने गोदोनि आबै आबौआ दिन्थिलांनाय बायदि माने खामानि मावनाय सम मेंनायखौ एसे होस्रांनो थाखाय लोंनाय जायो आरो नंगौना नोंथां औ
औ नंगौ नाथाय बुंनो थाङोब्ला दा आथिखाल गोबां सोलायबाय नंङा होनोमबा।
औ सोलायबाय सोलायबाय।
खायफाया बेखौ ओ सा सान फ्रोमबो लोङो होननानै लाङानानै
ओरैनो जानला मोनानला लोंना गावनि दिनफोरखौ थां होनानै माने बेमार आजार बायदिसिना खालामना लादों बेखौथ' नों नांनायनि नांनायनि बारा जुदि बाहायोब्ला देहानि थाखायथ' निसयबा थारैनो बियो हानिकार बा मा खालामो खहा खालामखागोन नोंथां नङा होमबा नोंथां।
नंगौ
नों जुदि बाहायनो रोङोब्ला नोंथाङा जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला बे मोनसे मोजां मुलि बायदि खामानि मावो।
जाय देहानि सानाय सुनाय मेंनायफोरखौ माने होस्रांहोयो आरो। औ औ
मानो होनबा बे मोनसे बेबो मोनसे निसाहान बु स्थुसो नालाय नोंथां माने बेखौबो जोंहा गोबां माबा जोंनि जि देहानि जि अंग बेफोरबो जोंहा गोबां खहा जायो।
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङासो दयै बुंलांनाय जोंनि संनायाव एसे फारागथि जादों नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा अनलायाव जोंहा दाउ बेदर होनो थाखाय जोंहा गिबियाव दाउखै एवफ्रामग्रोनाय जायो नङा होनबा नों
अ औ औ अ
बेयाव जोंहा थाव बायदिसिना थायो नंगौना नोंथां औ नाथाय ओ जोंहा आवगायनि बा गोदोनि जि आबैया आजौ बि बिसोरनि दिनाव जोंहा जे थावखौ बाहायनायखौनो नुखाया नङा होन नोंथां मानो होनबा मानो होनबा आवगायनि दिनाव जोंहा बांसिनानो बेबायदिनो खारै
उम।
ओंख्रि आरो रुना जानाय ओंख्रि बायदि गोबां खोना मोना आरो नोंथां औ माने आवगायनि दिनाव खारै होनबाथाय माने अनलि खारल' माने खारैनन्टनि अन एख' होखाया आरो
खारैया संख्रि बेनो आरो
औ बेैनो माने आथिखाालनि बायदि जेरै थावजों एवफ्रांनानै आरोबाव फिन खेबसे खारै एवफिननाय बिदि नंला आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ